औ नोंथां गोजोन फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय बावाहरबाय नोंथांनिसिम औ दङ नोंथां आं नोंथां जों मोनसे गोनां खोथा लानानैसो नोंथांजों सावरायनो साननानैसो नोंथांनो बे समाव आं ओम फन हरनाय जादों आरो नोंथां नोंथां बेनोदि जोंनि आथिखालाव थ' नोंथाङा नुनो मोनखादों बिफां लाइफां बिफां लाइफां फां गायनायनि सोमोन्दैसो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो माने बिफां लाइफां दान फायोब्ला जोंहा मा खहा जानो हागौ बेनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आङो नोंथाङा आंनो अननानै बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा?
दे खोनासंदो होमबा नोंथां ओ बिफां लाइफां दाननायाथ जोंनि बुहुमनि थाखाय जोबोद मोनसे खैफोद गोनां हाबा जायखौ जोङो ओ जिउआव मालाबाबो साननो नाङा ओ गिबियावनो माबा जायो जों गामियाव बिफां लाइफां दानोब्ला जोंनि गिबि खैफोदानो जाहैबाय जोंनि बुहुमाव ओ
अक्सिजेन गेसनि बिबां खमायनाय मानो होननानै बुङो
बुंब्ला खमायनाय नङा जेनबा जोंनि बुहुमाव कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबाङा बांगोन मानो होनना बुङोब्ला ओ बिफां लाइफांफोरा जोंनो जि ओ जि जिब बा सुबुं माहारिनो थांनानै थानो थाखाय मोनसे गेस हगारो जायखौ जोङो अक्सिजेन बुङो आरो बे बि बिफांफ्रा मा खालामो जों सुबुं माहारि बा जिब जुनार हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बोना लायो बेनि थाखायनो मा बिफां लाइफाङा जोंनि बे बुहुमनि बारहावाखौ सोदांनायाव ओरैबायदि मोनसे ओ ओंथि गोनांबा खा खामानि मावो जायनि थाखाय जों ओ बिफां लाइफांखौ फुजिनांगौसो दानफायनायनि सोलाय ओम बे बुहुमाव जुदि बिफां लाइफां गैयाबा जों जिब माहारिया मा जागोन अक्सिजेन गेस मोनैनि जाहोनाव मा जागोन जों हां सरथे सरथे थैजोबगोन बेनि थाखायनो ओ बिफांफोरखौ दानफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो दंबावो जोंहा ओ जेनबा उम मा होनो मिथिंगायारि सोलायनाय बिफां लाइफां दानोबा मा जायो जोंनि मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि सोलायनाय फैयो जेरै जोंनो नांगौ रोखोमनि अखाबो मोननाय नङा नांगौ रोखोमनि सान्दुं नांगौ रोखोमनि दै बेफोरबायदि जायो मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफां थाब्लासो जोंनि बुहुमावबो अखा हानायाबो ओ मोनसे थि समाव। थि रोखोमनि हायो जुदि जोङो बांद्राय रोखोमनि बिफां लाइफां दानोब्ला मा जागोन जोङो दैज्लां बोथोरबाबो ओ माइ गायनो थाखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि दैखौ मोननाय नङा जायनि थाखाय मा जागोन जोंनि सुबुं माहारिया जिउ खुंनायावबा आबाद जोबोद खस्थ'मोनगोन आरो-आरो दंबावो जोंहा हा खुरखानाय बिफां लाइफाङा जे जोंनि बे दै जिं जोंनि हाखौ बा हाफोरखौ गावसिनि रोदाजों बोगथाबनानै दङ बा हाखौ हमथानानै दङ। बैफोर मा जागोन एसे अखा हाब्लानो बिफां लाइफां गैयाबा बै हाफोरा गिसिखागोन जोंनि हाया खुरखालांबाय थागोन आरो बेयो मा जागोन दैयाव ओ दैनि लामा बायदि दैनि लामादि जालांगोन आरो। जोंहा मा जाबावो बिफां लाइफां दानफायोब्ला ओ मोनसे माबा ओ बेनि मोनसे खहा दंबावो बेनो जाहैबाय जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलिखौ सिफायना होनाय बेयाव मा जायो हाग्रा बंग्राफ्राथ' जाहैबाय जिब जुनारफोरनि थाग्रा बंग्रा। आथिखालाव बै समाव मा जायो आथिखालाव बे समाव मा खालामखो सुबुं माहारिया ओरै जोंनि थाग्रा जायगायावथ' सुबुं माहारिया बांजोबबाय ओ बे समाव मा खालामो दा बिसोरो हाग्रा ओनसोलाव थांनानै हादान-हादान सिफाय-सिफाय हादान सिफाय माखौ होननानै बुङोब्ला हाग्रा बारिनि हाग्राखौ दानै-दानै गावसिनि थाग्रा जायगा खालामबाय जायखौ जोङो हादान सिफायनाय बुङो। नाथाय बै जायगाया सोरनिमोन जिब जुनारनिसोमोन दा बे समाव मा जायो जिब जुनारफ्रा गावसिरनि थाग्रा जायगा सिख'जानायलाय बिथांमोननि थाग्रााया खमायो खम जायो बिथांमोननि दुगैग्रा बिथांमोननि गेलेग्रा बिथांमोननि आदार नागिरग्रा जायगाया गैया जायो बै समाव मा जायो सुबुं माहारिजों आरो जिब जुनारजों मोनसे दाङा बाजि सोमजियो आरो मा जायो बेयाव जिब जुनारफ्राबो बिसोर गावसिरनि हाखौ लाफैनाय थाखाय गावसिनि सिङाव गावोरनि हामोन नालाय बिथांमोना मा खालामो गावसोर बे जायगायाव आदार नागिरो हिसाबै बे समाव आदार नागिरनो थाङो बे समाव मा जायो सुबुं माहारिनि न'खौ न'आव बिसोरो सहैयो बे समाव सुबुं माहारिनि माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ बिथांमोना लानानै फैयो। थिग बेबायदिनो जाबाय थायो एखमबा गाथारलायनाय जायो एखमबा जिब जुनारा थैयो एखमबा मानसिया गाथारजायो ओ बेबदिनो आथिखालाव जिब जुनार आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया बांनो हमदों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै सुबुं माहारिया लामा बानायदों न' बानायनानै थाहैदों ओ बिदिनो जेन'बा जोंनि मा जायो बिफां लाइफां गोबां दानफ्लायोब्ला मा जायो ओ जोंनि दैनि बिबां बा ओ मा होनो बिदिखौ बोथोरनि जे दै बा अखा बेफोरनि बिबांफोरखौ बिफां लाइफाङा मोनसे एखे रोखोमनि थाखोआव लाबोफिननायाव गोबां खस्थ' जायो आरो जायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव रानख्रावनाय फैदों जायखौ बुङो बुहुम नां दुंखावनाय हा गावनाय बे मानि थाखाय जायो बिफां लाइफां गैला हायाव बा बुहुम बिखायाव जेसे बिबांनि दै नांगौमोन बे बिबांनि दैखौ हाया मोनला जायनि थाखाय बिसोरो ओ गावसोरनि बुहुम बिखाखौ फिसिनानै लानो हाया जायनि थाखाय एसे सानदुं दुंनायावनो बै हाजों बै हाजों बा बे हाया दुंनानै मा जायो? गावस्रालाङो बेफोर गाैबो बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव ओ आसा सानसे समाव जानो हागौ जोंनि हाग्रा ओनसोला गाैबो बालाबारि जालांगोन बा गावस्र लांजोबगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव बांद्राय रोखोमनि हाग्रायानो गैला सुबुंफोरा दानस्र्लाय लांजोब्बाय। ओ जिब जुनारनि न'खौबो फोजोबजोबनानै होबाय दा बिदिनो बिफां लाइफां दाफोनायाव गोबां रोखोमनि खहा दं आरो नोंथां
औ नोंथां औ। जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो बिफां लाइफांखौ गायोब्ला जोंहा मा मुलामफ मा जायो? बिफां लाइफां गायनाय माने नोंथां जोङो बुहुमखौ रैखाथि होनाय बा बुहुमाव जोङो थांना थाखाय फिन मोनसे लामा बा राहा लामा मोनफिनबावनाय आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो बिफां लाइफाङा जोंनो आदार होयो। बा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बांसिन सुबुङानो आदार जिोंनि जाग्रा आदारखौ जों बुथुम सनानै लानो हायो आरो नोंथां जेरैहाय बिफां लाइफां फिथाइ होयो बिबार होयो बिदिनो बायदिसिना होयो जेरैहाय जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला बन होयो। आथिखालावथ' नायनो थाङोबा जोङो गेस जायखौ जोङो ओंखाम संनायाव बाहायो बा एलपििजि गेस होनना बुङो बेयो गोबां बिबांनि बांबोनो हमनायखौ जों नुनो हमदों जायनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायालाबानो माखासे बिफांफोरखौ बाहायोब्ला मोजां जायो आरो बिफांनिफ्राय मोननाय बनखौ। बुंनो थाङोब्ला बिदि नङा दि नोंथां बे नांनि बनखौ बाहायनांगौ होननानै जानला मेला बिफांखौ दानफायनांगौ होननानै बिदि नङा जोंहा माखासे बिफांफोरा जेब्ला सम जायो अब्ला बोराय लाङो अब्ला बिफांफोरा हारसिंनो गाव थैलांखायो अब्ला बैफोरबायाददि गोरान बनखौसो दानफायनानै नोंथाङा बिदि बन बाहायनो हायो आरो आरो सुबुंफोरााद बिफां दानफायो बिफां फांसे बिफां दानफायोब्ला फांनै बिफां गायनांगौ जाहाथे जोंनि बुहुमा रैखाथि मोनो आरो बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनो माखासे मुलि बायदिसिना होयो आरो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां दं जाय जोंनि सानफ्रामनि थांना थानाय जिउआव मुलिनि मोनसे हाबा मावबाय थायो आरो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांङा अक्सिजेन गेसखौ एंगारो आरो जों जि हां लानायाव बाहायनाय अक्सिजेन गेस बेखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननो हायो आरो जों हंगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो आरो थिग बेबायदिनो आरोहाय बिफां लाइफांङा रैखाथि खौ सामलायो जुदि बिफां लाइफां थायोब्लासो बे बिफां लाइफां थानाय जायगायाव निजोम थान्दा जागोन आरो आरो बिब्दिनो बिफां लाइफाङा माखासे माखासे दैनि जि गिदिं खननाय बेखौ सामलायो जुदि सान्दुङा जेनेबा अखाफोरखौ बा दैफोरखौ बुहुमाव थानाय दैफोरखौ बिदुं महरै लानानै थाङो बा खफ' महरै जानानै बियो गोजौ फारसे दावखोलाङो फिन बेखौनो बिफां लाइफाङा बोथोर होनानै ब मोां बोथोर लाोनानै मा खालामो जोंनि बुहुमाव अखा ह हाहोफिनो आरो जायनि गेजेरजों जोंनि आबाद फोथाराव नांगौ रोखोमनि अखाफोरखौ जोङो मोननो हायो। बोथोर मथै आरो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंनो साया होयो आरो आरो बिफां लाइफांखौ मा होनो बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङा अरनबारियाव जेनेबा जाय जेराव बिफां लाइफाङाव मोनसे जिब जुनारनि थाग्रा फुलि होननानै जोङो बुंनो हायो बा हाग्रा गुदु जायगाफोरावसो जोंहा जिब जुनारफ्रा थायो नालाय नोंथां जिब जुनारफ्राथ' जोंनि बायदि न' खालामनानै थानो रोङा बिब्दिनो आरो बिफाङाव जोंहा दाउफोरा बाहा लायो जायनि गेजेरजों बिसोरो बेहाय फिसा होनानै गावसोरनि फोलेरखौ फेहेरलांनो हायो बिदिनो बिफां लाइफाङा दाउफोरनि बा जिफोरनि जाग्रा आदार खौबो जगायो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआव गोनां जानाय सेयार टेबोल मासि आरांगा बेफोरखौ बेफोरखौ माबा हाबलां नायब्लां बेफोर बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बियो जोंनो जगायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां दं जेनेबा गेदेर हारिनि बा गोजौ हारिनि आरो गाहाय हारिनि जायफ्रा हारिनि बिदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां- समाव नुनो मोनो आरो नोंथां बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो बा बिफां लाइफांजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोंहा बा जुन जायखौ जोङो बुहुमनां आबहावा सान होननानै बुंनाय जायो बै दिनखालि गासैबो बुहुमावनो
माखासे
फरायसालि फरायसालिमा जौमा फरायसालि बिदिनो माखासे गावबागाव दाजानाय हानजा बिदिनो माखासे गेदेर गेदेर ग कम्पानि बेफोरो लोगो नांनानै मा खालामो बिफां लाइफां गायो आरो बै सानखालि नाथाय आं बुंनो थाङो दि बै सानखालिल' बिफांखौ मानो गायनांगौ बेनि गुबुन दिनफोराव गायनो हाया नामा होननानै माने सानफ्रोमबो जोङो जिउआव फांसे फांसे बिफां गायलांबाय थायोब्ला बे बिफां लाइफाङानो इयुनाव बारायनानै जोंनि जि गाज्रि आबहावा बेखौ सोदांफिननानै मोजां आबहावाखौ खालाम फिनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जेरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनो मा खालामबावो जि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जेनेबा ओ जोङोथ' माबा खालामा नोंथां जेनेबा इथा बायदिसिना दिहुनो बेयाव जोङो खैलाजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां कलकारखानाफोराव बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला थ' दंबावो गोबां बाथ्रायानो नाथाय गोसोआव फैया फैया जाना दं।
औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' बिफां लाइफां गायनाय बा दानफायनाय बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनि हाबा बेखौ मावनांगौआ जोंनि साफा साफा सुबुंनि मोनसे खामानि नाथाय आथिखालाव मा खालामो बांसिन
औ नंगौ नाथाय आं फंसे बाथ्राखौबो बुंनो बावलांदोंमोन नोंथाङा आं बेखौ बुंनां खोन्थाफिनसै नोंथांनो औ माखासे सुबुंफोरानो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां गायनानै आबाद मावो ना नोंथां बे आबादजोंबो बिसोरो गोबां मुलाम्फा आरजिनो हायो आरो मोननो हायो आरो जेनेबा आं नोंथांनो फोरमायथिनोसै मा मा आबादखौ मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो बिदिनो जोङो लबर बिफां नि आबाद आरो थालिर बिफांनि आबाद मावो आरो बिदिनो गामबारि बिफां साल बिफां सिगुन बिफां बिफां बिदिनो बायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ आबाद मावो आरो नाथाय बैफोर आबाद मावनाय बिफांखौ मा बुङो जोङो बे बिफाङा अराय समनि जाना थायाबो जानो हागौ। नोंथां जेब्ला सम जायो अब्लानो बेफोर बिफाखौ दानफायनानै फानो नङा होमबा नोंथां औ बे दानफायना फाननाय समावनो बिसोरखौ आं खावलायनो सानोदि आरो फिन खेबसेबाव बिफां लाइफांखौ गायफिननांगौ होननानै आङो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि बे आबहावानि दिदोमथिया समानै आरो मोजाङै थालांबाय थायो होननानै औ
नोंथाम जाहाथे जोंनि आबहावानि ओ मिथिंगानि माखासे ओ महरफ्रा सोलाया बा बेनोबो थायो।